नोंथां ओम मोजाङैनो दंथयो दासान्दि मोजाङै दं
औ ओरैनो नखरावनो दं नङा होमबा
औ नोंथां नखरावनो दं नआवनो दं
ओह नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननानै आं खालामबाय फनखौ
औ सावरायजायो ना
औ ओ जोङो गोदोनि आरो आथिखालनि जि सम बेखौ नायोबाथ' जों गोबां फारागथिखौ नुनो मोननाय जाबाय दा आथिखालाव
औ थंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
दा गोदोनि खोथाफोरखौ जोङो रायखाङोब्ला जेनेबा गोदोहाय जि संसार जानायफोर जोंनि आजै आबौमोना जै संसार संसार जानायाव जोङो गोदोनि न'खरफोरखौ गोबां सुबुंनि अनजिमाखौ नुनो मोनोमोन एब बेखौ मा होनना बुंदोंमोन जोङो गेदेर न'खर
औ
जोंङो गेदेर न'खर गोदो गोबां गेदेर गेदेर न'खर जों नुनो मोननाय जायोमोन गोबां गोबां सुबुं अनजिमाजों न'खरसे । गोबां गोबां सुबुं अनजिमा जों न'खरसे बिदिहाय जो नुनो मोननाय जायोमोन ।
औ औ
नाथाय आथिखालाव ओ जोंङो गोबां सानैजों साथामजों खोब खम अनजिमा जेरैहाय जोंङो ओ बिफानि न' फिसालानि न'खर फिसालानि न' फिसाला न'खर खोब बिदिहायनो फिसा फिसा फिसा जोंंङो न'खरफोरखौ जोंङो नुनो मोनसै । आथिखालाव
औ नंगौ ।
जाय न'खराव गोदोनि बायदि आबै आबौनिफ्राय आइ आफा बा बिनि बिदा फंबाय गोबां माखासे ज'है जों संसार जानायखौ गोबां नुनो मोनलिया आथिखालाव । दा बेवहाय जोंङो जोंनि जि गोदोनि संसार जानाय बेखौ सानोब्ला खोब मोजां मोनसें जानाय होननानै सानाय जायोमोन आरो दा आथिखाल सम गोजाम संसार जानाय होननानै जोंङो साननो हायो
नंगौ
नोंनि ओरैहाय ओ बेहाय संसार जानाय जि जोंनि गोदोनि आरो दानि बेयो माबायदि फारागथि जादों नोंथांमोननिथिं?
औ ओ बेबायदिनो उम्म जोंङो सिगांनिखौ बा गोदोनिखौ नायोब्ला जोंङो बिदिनो माने ओ न'खरनि ओ बिदा फंबाय ओ बिब' बिबै लोगोसे बिमा बिफा आरो माने सोरनाबा सोरनाबा ओ आरो मा होनगोन बेखौ आजै आजौ ओ बिबो आबौनि बिफा जोंनो माने बेबायदि जमायैनो औ आब'नि बिमा बिफा बेबायदिनोबो माने जयै माने थानानै संसार जानायख खौ नुनो मोनोमोन । नाथाय उम्म आथिखालाव मोनसे थासारि फैबाय जोंङो बिदा बिमा बिफा आरो बिदा बिफंनो माने लोगोसेयै बा हाबा जास्लाब मोनै माने ओ ओ बिमा बिफानिफ्राय बिदा बि फंनिफ्राय जोंङो आलादा जानानै आलादा जानानै संसार जानायखौ जोंङो नुनो मोनोसै आरो । ओ ओ मानि थाखाय जादों बिखौ मिथिया गोबां ओ माखासे बुंनो थाङोब्ला माखासेया ओ एसे खायफाफोरना एसे उन्दैयावनो बा बुजिस्लाबै समावनो जुलि जानाय बेफोरनि जाहोनावबो जादों आरो खायफाया आरो एसे बुजिस्लाबै मिथिस्लाबै एसे माखासे आइजोफोरनि माने गियान गैयिनि थाखायबो माखासे न'खरफोरा बेबायदि जुदा जादों।
औ
बे बेबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आथिखालाव आथिखालाव माने न'खरफोरा माने एकदम फिसा फिसा आरो सानै गाव फिसाय ओ बिसि ओमफ्राय बिनि गथ' बिदि सानैबा साथाम सानैबा साथाम माने बिदिनो गाव गाव आलादा आलादा ल' थानायखौ नुयो माने जों बिथथा मोनसेयावनो थायोब्लाबो जोङो माने आलादा आलादायै थानाय जानायफोरा जोङो आलादा आलादा नुनो मोनो आरो बेफोरखौ।
उम
औ उम
सा दाइन सा जि
औ नंगौ।
न'खरनियाव
औ
जा आथिखालाव ओ गोदोनिखुइ सुबुं अनजिमायाबो खोब खमायलांबाय दा नोंथाङा बा सासे बा सानै ओ दा साथाम साथामजोंनो मोनसे न'खर होननानै हमना लाजायो। मेक्सिमाम साब्रै साथाम, साब्रै न'खर गंसे गोदोनि बादि न'खर गंथामसो सुबुं जालायगौमोन आरो आथिखालनि रुजुनायाव। न' दानि न'खर गंथामजोंसो गोदोनि न'खर गंसे जेनेबा